हेल' नोंथां
औ नोंथां माबोरै दं नोंथाङा?
मोजाङैनो दङ नोंथां। नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
औ आंबो मोजाङैनो दङ लोगोसेनो जिरायनानै नोंजों ओ जोंनि बर'नि बर' आइजोफोरनि दानाय लुनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदों।
नंगौ नोंथां जोबोरैनो सावरायजागोन नोंथां।
औ
दे बिदिब्ला नोंथाङा बुंनायसाय माबायदि दानाय लुनायखौ ओ मा रोखोमनि आगजुफोर बाहायनाय जायो? एसे फोरमायनायसाय।
गिबियावनो ओ जि दानो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांग्रोगोन खुन्दुं।
नंगौ नों
औ बे खुन्दुंखौ जोङो एम्फौ फिसिनानै मोननो हानाय जायो। औ एम्फौखौ बोरै फिसियो होननानै बुङोब्ला ओ इन्दि बिलाइखौ जाहोनानै बे खौ ओ फिनाय जायो।
नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्रायनो बे फिथोब महराव जोनोम मोनो बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो खुन्दुं लुनानै माने खुन्दुंखौ दिहुननो हायो आरो।
नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो जोङो सिखौ लानाय जायो।
नंगौ नों थां आरो ओ नु-नुनो मोनसोगारो दि ओ बेखौ बे खुन्दुं खौ गिबियावनो ओ सोंना लानाग्रोनायखौ नुग्रोनाय जायो।
औ।
नंगौना नोंथां?
औ नंगौ, नोंथाङा एसे खुन्दुंखौ अ माबायदि सोंनानै लायो एसे फोरमायलाय।
नोंगौ नोंथां। जोङो सरासनस्रायै खुन्दुंखौ ओ सोंना लानायखौ नुयो बे सोंनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो मोननैबो। अ मोननैबो बिथिङाव अ गन दोनानै लायो आरो बेबायदिनो बे गननिफ्राय बै गनथिं माने जोङो अ खुन्दुंखौ अ लाङो लांनानै बमेरायायनानै लायो आरो। बेनि उनाव माने जों बेखौ ओ मोजाङैनो साजायनानै लाग्रोनाय जायो।
औ नंगौ नों
नोंथाङा माबाय अ बुंनायसै नोंथां?
औ बेनि उनाव सिखौ सोंखांनानै लानायनि उनावहाय जोङो ओ दानायाव। दानायनि फारसे लाङो। औ दानायावनो। मा नांगौ होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो साल खुन्था नांगोन।
नंगौ नों साल खुन्थाखौ जोङो थारैनो गायना लाग्रोनांगोन नङा होमबा? नों-
औ लोगोसे- सेनो नांगोन जोंनो ओ जेरै रासो माखु
नंगौ नोंथां।
बेफोर मुवाखौ जोंनो नांगौ जायो।
नंगौ नोंथां।
औ।
थारैनो बेखौ बेयावहाय जोङो गोबां रोखोमनि।
औ नंगौ।
आरो बायदिसिना जोङो आगरफोरखौ एरनायखौ नुयो नोंथां। बेवहाय जोङो गोबाङैनो हाजो आगर एबा ओ सिखिरि आरो बायदिसिना। मिथिंगायाव नुनाय फोरखौ। आगरखौ एरनायखौ। बेखौ नुनो मोनो। नोंथां
औ
नोंथांनि ओनसोलावबो
औ
बेबायदि आगरखौ नुयोना नोंथां
औ नुनो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलावबो गोबां ओ आगरफोरनि मुंफोर दंसै थिग बेफोरबायदि आगरखौ जोंनि बर आइजो माहारिया गावनि आखाइजोंनो दानानै एरनाय जायो ओ जेरै आगरफोरनि मादावनो ओ फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब बराइ आसुगुर बा लांदां
नंगौ नोंथां
औ आगर गुबै बेसारखौ गावनि आखाइजोंनो एरनानै दिहुननाय जायो। औ नोंथाङा फोरनि अनगायैबो आगरफोरनि मुंफोरखौ मोनथिबावो नामा
आगरनि मुं बुङोबाथ' जोङो गोबाङैनो हाजो आगरखौनो गोबां बाहायनाय नुयो। आरो जोङो नुनो थाङोदि जोंनि दाउ दाउसिन दाउला एबा जोङो जिब-जुनार बायदिसिनानिबो जोङो आगर खौ नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
बे आगरखौ एरनायाव जोबोरैनो गावखौनो बेयाव बावसोमना लानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ। जोबोरैनो समायना नुनो मोननाय जायो जोंनि बर'नि दोरोङारि
नेमजों जोंनि आखाइजोंनो एरनाय आगरफोरखौ
नंगौ नोंथां बेयो जोबोरैनो मोजा जां आरो बेखौ बानायनायाव जोङो थारैनो दानायाव थारैनो जोङो आथें आरो आखाइनि मोननैखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ
बेखौ दानायनि उनाव जोङो मा रोख मा बायसा मोनो गाननानै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ जोङो गावनि आखाइजोंनो एरनानै बा दानानै गाननाय जिया जोबोरैनो गाननो मोजां जायो माने गुसु रैदुब जोङो खुन्दुंजों गावनि आखाइजोंनो एम्फौ फिसिनानै बा खुन्दुंखौ दिहुननानै दानानै गाननाय सिया जोबोरैनो माहि गोनां औ बेफोरखौ नुनानै जोंनि जोंनि खाथि खाला थानाय गुबुन गोबां गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बा गोबां हादोरावनो बायदि बायदि हारि हारिसाफोराव जोंनि सिया गोसारहैदों बिथांमोनाबो बाखनायनो हमदोंसै
नंगौ नोंथां बेफोरो सि जोमखौ जोङो न'खरावनो दानानै गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो फानहरनो हायो आरो बेजोंनो जोङो रां खावरिबो खामायनो हायो नोंथां
औ नंगौ जोंनि आइजो माहारियाबो न'आव ओरैनो थाया लाबसिनो ओरैनो जिरायनानै थाया लाबसिनो जोङो सि दानाय हाबाफारिखौ जोङो सायख'नानै मावो गोबां समाजारि बिथिङावबो आरो हारिमुनि बिथिङाव बा जोंनि गाननाय जोमनायखौ गोसार होनाय बा रांखान्थि बिथिङावबो जों गोबां जौगानो हायो
नंगौ नोंथां
औ नंगौ आरो आथिखालनि मुगायाव गोबां मेसिनारिनि जोङो सि दानायखौबो जों नुनो मोनो
नोंगौ नोंथां
मेसिनारिनि जोहै जोङो आगरखौ एरनाय नुनो मोनो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि न'खर न'खर मेसिनारिनि मेसिनखौबो बायनानै लाबोनानै सिखौ दानानै जोङो गोबां बेसेन लायै लायै गुबुन गुबुन जायगायाव फानहरनायखौ नुनो मोनो
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाया थारैनो सैथो आरो बेवहाय जोङो बिदिनो जोङो रांखावरिखौबो खामायनो हायो एबा आरजिनो हाबाय जोङो आरो बेवहाय जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गाबखौ जों गाहोनायखौ नुनो मोनो। नंगौ ना नोंथां?
औ नंगौ।
आरो बेफोरखौ जोङो ओ गाननानैबो मोजां गुसु मोनो। नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ‌।
बेफोरो जोंनिया थारैनो जोबोद गोग्गाथाव नङा होनबा नोंथां?
औ।
आरो जोंनि जायगाफोराव बांसिनानो गामसा ओ गरमबो बोथोराव गामसाखौ गानना गानना थानाय नुयो। आरो बेफोरो गामसाफोर औ नंगौ नोंथां।
हौवा माहारियानो गानबाय गामसा आरो हिन्जाव माहारिया दख'ना बेफोरखौ जोङो न'आवनो दानानै गानहो गानहोनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
जों आइजो माहारिया हौवा माहारिखौ ओ लेना देना लायालासेनो जोङो गावनि रोंगौथिजों ओ सि दानानै गानहोनो हायो।
नंगौ नोंथां जोङो थारैनो आइजो माहारिखौ जोबोरैनो सि दानानै बेफार फालांगि खालामनायखौबो नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ। रांखान्थि बिथ थिङाव गोबां जौगानो हायो थिग बेबायदिनो न'खराव गथ' गथाय बा फिसा फिसौ बेफोरखौ जोङो फरायहोनायाव बा गिदिर गोलाव जानायाव जोङो गोबां बिहोमा होनो हायो।
जेनेबा जों बेखौ मदद होनो हाबाय।
औ नंगौ।
नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो बेफोरखौ दानायाव गोबां रोखोमनि गाब गाहोनायजों लोगोसे आरो मिथिंगानि समायना महरखौ एरखांनानै गाननाय बैफोर जिफोरा सुबुं जायबा सुबुङा गानगोन बे सुबुंखौ जोबोरैनो समायना महर नुहैयो नोंथां।
बे
दे बिदिब्ला ओ नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ नंगौ। नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ।